नोंथां अ मा खालामगासिनो नोंथाङालै दालाय?
नोंथां मा होननानै बुंबावनो नै आं दाननसे सम सिलायावसो सिया लानानै एकदम आथिं फोलावलायनाय जिरनानै दं।
अ ओमफ्राय ओरैनो बोथोरफ्रालाय माबोरै नोंथां नोंसिनि?
लाय नोंथां नोंथां अ बोथोराथ' नोंथां नै एकदम हाथरखि हालासो नुजा जोबदोंमोनलै माथो।
अ।
हरसे बोरायाव उथारलो मोनानि जाथाय नुथाय जाहैबाय ना।
औ औ औ ओमफ्राय ओरैनो अखाफोर हागोन ना हायाखै नोंथां नोंसिनिथिंजायलाय?
नोंथां अ खौ गैया मोनाबियावहाय माथो लांदां लांदां नुजाजोबथारबाय नोंथां हरावबो
अ बिदिसो आर ना होमबा?
औ नोंथां।
औ ओमफ्राय ओरैनो खबरफ्रालाय माबोरै नोंथां।
खबराथ' नोंथां आंना गेजेरावनो होनजासै नोंथां मा होननानै बुंबावनो गायनाय फुनायाबो गिजिर खुन्द'नो थां दं नालाय नोंथां मा होनबावनो आरो
अ बिदिसो आरोना ओमफ्राय ओरैनो मोनानि ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
नोंथां जानायाथ' जाखांबाय औ। एसे मोजाङैनो जा जासाब मुसाब नै जिरायना दं आङो
अ बिदिसो आरोना ओमफ्राय ओरैनो गायनाय फुनायफ्रा माबोरै सोलिगासिनो नोंथां?
गायनाय फुनाया नोंथां आंना जोबथ'वाखै होनजायोलै नोंथां खोथिया थिलि आरो माखा माखासे गायनांगौ दंबावो होनजायो आरो नोंथां।
बिदिसो आरोना होमबा ओं ओम फ्राय मा ओंख्रिसो जाखो नोंथां?
ओंख्रिया नोंथां दिंखिया फाजिल'लै नोंथां जेबो गैला दिनै गुरु बारायबो जाहैबाय ना नोंथां बिस्थिबार बारायसो जाहैबाय औ नोंथां औ औ। ओमफ्राय नोंथाङा दालाय माथो खालामगासिनो दं।
दङ' आंबो बेबायदिनो जिरायनानै गरमना बिदिनो बार जाथ थिं लागासिनो नै एसे बायजोआव जिरायनानै दङ' बोथोराबो गरम दा अखाबो हाथाराखै औ। जानायाथ' जाखांबायानोमोन नोंथां।
अ मा मा अखिथु संखो नुखु नालाय नोंथां।
ओंख्रियाथ' जोंना माबासो नोंथां मा होनो अमा बेदरजों नारजिसोमोन नोंथां ओमफ्रायो आलु बाजिमोन नोंथां।
अ गोथाव माथो नोंथाङा नोंसिना दिनै
माथो होनबावनो गोथावखौनो होननांसिगोन नोंथां बेदर नालाय बेदरबाथ' गोथाव जाखायो माथो। उफाय गैया जानांगौलै नोंथां। बेदरबासो माथो ओंखामफ्राबो खब'नै खब'थाम बारा हाबलायलाङो आजि-आजिखालि। औ जों मावग्रा मानसिया जायाबा सोर बायदिया जानो नोंथां। मावनांगौबो जानांगौबो। औ।
आंहा ओंखाम जानायफोरानो सिखारनो रोंलाय लाङालै नोंथां।
अ नोगोद गोथाव मोनो होमबा ना नोंथां।
औ नोंथां नारजिजों अमा मेजेमल' जाबावदो हाब लादजाला नोंथां गोथाव थावा औ नोंथां औ। ओमफ्राय नोंथांना गायनाय फुनायफ्रा बोरैथो सोगासिनो दं दालाय जोबफ्रांबाय नामा?
गायनाय फुनायाथ' गोबाङानो दंलै नोंथां मा होनबावनो। अखाया देग्लाय बोसोराव बिराद राद जारला खालामबायना आरो आंबो एसे जाम्बा बायदि खालामना लानाय जाबायना मानो होनोब्ला देगाय बोसोराव आं खोथियाखौनो बिराद लेद फोना लाबाय आरोना मा दै गैयिनि जाहोनावनो जादों नोंथां बे खोथिया लिद फैनायाबो अखा नेबाय थाबाय खोथिया फोनो उफाय गैया अखा खायाबो गैया हायासै दाना उननि समावहाय मेसिन लागायनानै फोनाय जाबाय आरो दा गायनाय फुनायावबो बिराद लेट जाबाय आरो नोंथां औ बेबायदि अबस्था था जादों गैया नै दा एसेल' गायदों नोंथां एसे दंबावो बुरजा मानियानो दङो आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोननालाय मारै सोलिगासिनो गायनाय फुनायफ्रालाय
गायनाय फुनाया नोंथां आंना गेजेर खनदवानो नांथाना दंलै नोंथां आंनाबो दैफ्रा दै फोरनि आंखाल जाना दं आंनाबो एसे एनै
उ उ उ औ औ बिदिसो जाना दं आरो ना होमबा अ
बिराद खरान होदों नामा होमबा नोंथांनिथिंबो जायगायाव
गरानाथ' होदोंआनो नोंथां सान्दुङानो माथो सोरांबानो सान्दुं दुङो उफाय गैया बेबायदि सान्दुङाव बोरै माइ गायनो आरो मेसिनजोंबो बोरै दै सारबायथारनो एकदम माने मेसिनाबोथ' ओरैनो मोननाय नङाना नोंथां औ बेबायदि जायो आरो औ बिदिसै ओमफ्राय बरथ'मान खबरफ्राथ' मोजांङानो दा नोंथां
औ नोंथां खबरा मोजाङानोलै मोजाङालै औ गायनाय फुनायनिल' एसे टेनसन जानानै दं नोंथां
अ बेबायदि आरोना अखा गैथ्रा नामा नोंथां नोंसिनिथिंबो बिदिब्ला
अखाया नोंथां हानाया हायोलै नाथाय थाइफ्रिननायल' मानो गोसा हाया माने दैस्लुं थालायनाय अखा अखायानो गैया माने देग्लाय मा जादोंथाय
औ बेबायदिनो देग्लाय ओंखामखौनो आदायसिगोन सोमोन बायदि मोनबाय आं नोंथां मा होनबावो
जाहानोबो हानायलै नोंथां मालायनावसो बायबाय बायनांसिगोन नामा देग्लाय
औ मैगं थाइगंनि दामफोराबोथ' लाजाखाया दामा नोंथां दानि जुगावहाय एक
मा होनबावनो नोंथां मैगं थाइगंखौबो बायनोनो हाला होननायसो जाबाय
जोंहाथ न'वावहाय एख माने मैगं थाइगंखौनो गायनायानो जाया ओरैनो माने गासिबो मैं मैगं थाइगंखौनो माने बायनानैसो जाजोबनांगौ जायो नोंथां ओरैबायदि खस्थ' थ' सोलिनांबाय थायो दायो बुजिनानै मोना औ
औ ओमफ्राय खबरफ्रा माबामोन नोंथां
खबरफ्राथ' नोंथां नोंथाङा दायो फ्रि जागोन नामा नोंथां
औ नोंथाङाथ' फ्रियानो फ्रिलै दासान्दि गायनाय फुनायबो टेनसन माबो टेनसन औ नोंथा औ दे बुंलाय
बिदिब्ला आं नोंथांजों माने मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन
औ जागोन दे नोंथां सावरायनो हागोन दे
औ बिदिब्ला नोंथाङा गोदोनि आरो दानि हान्थामेलानि बेलायाव माबायदि सोलायनाय फैदों आरो माबायदि जौगानाय फैदों बिनि सायाव एसे माबाफोर फंनैसै बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन हागोन नोंथां मानो हाया जानो
बिदिबा ओरैनो फंनसो बुंलांदोेे दे नोंथां
औ जागोन दे नोंथां होमबा फोरमायलांनोसै आं जोंथ' नुबोखादों गोदोनि ओमफ्राय दिनैसिम जोंनि मेगनफोरा मेगनजोंनो नुबोखानाय जोङो गोदोनि फ्राय दिनैसिम जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुबोबाय मा होनोब्ला जोंहा गोदोनि गोदोनिफ्राय दिन्थिनायब्ला जोंहा गोदोनि गोदो जोंहा हान्था मेला खालामनो थाखाय जेबो राहा गैयामोन जोंहा जिब जुनारफोरनि गारि गारि बानायनांगौमोन जोंहा थेला गारि मोसौ मोसौ मैसोफोरजों बोनाय आरो गराइ गारिफोर माखासे बानायनाय जायोमोन गराइफोर गराइफोरजोंनो जोंहा बांसिन गोजान गोजान लामा हान्थिनाय मानाय मोसौ गारिफोरजों जोंहा गोजान गोजान हान्थिनाय मानायफोरखौ जोंहा गोदो मेगनजों नुबोखादों नाथाय दानि जुगावथ' बेफोरनि जिब जुनारफोरखौ जोंहा खस्थ' होलानो होनजायो मानो होनोबा जोंहा दानिया हालेवनाय मानायफोरावबो जोंहा मेचिनफोरखौनो बाहायजोबखायो आरो हान्थामेला होननानै बुंङोबाथ' जोंहा गोदोनिफ्राय दिनैसिम नायोब्ला जोंहा गोदोनिफ्राय गोदोनिफ्राय दिनसिम नायनानै जोंहा नुबोखादों आरो जोंहा दायो हान्थिनो होनोब्ला जोंहा बयनिबो न'फ्रोमबो जोंहा खाथि खाला हान्थिनो थाखाय जोंहा साइकेल गंफा गंफा दंखाजोबो नाथाय गोदोनि दिनाव साइकेल साइकेल आरि जोंहा लहा बुस्थुनि जेबो आगजुफोर गैयानो होनजायो नोंथां जोंहा गोदो थेलागारिफोरनि साखा बानायनो थाखायबो जोंहा दायो लभार आरो माखासे लबार आरो लहाफोर बाहायो नाथाय गोदो जोंहा बिदि थखथाफोरखौनो बाथामफोरखौनो जोंहा गल गल हानानै जोंहा मोसौ गारि थेलागारिफोर बानायनायाव बाहायनाय जायोमोन आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
नाथाय दानियावथ' जोंहा बेफोरखौ बाहायला मानो होनब्ला जोंहा दायो लहाफोर लबारफोर जोंहा बांसिन बांसिननिफ्राय फ्राय बुरजासिन गोबांखौनो मोनबोबाय मानो होनबा जोंहा दायो आरो मेसिनारि दङ जोंहा दायो गोजान गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जोंहा गारि मथर मटर साइकेल कार एबा गायफा खबथाम आरो गोजौजों बिरग्रा उरां जाहाज आरो दैमाजों थांग्रा गिदिर गिदिर दिङाफोर जोंहा दिनै मेगनजों नु मानो होनब्ला जोंहा गोदो दिङाफोर दिङाखौ जोहा फिसा फिसा सानै सा सथाम जेने थेने जिराय जानाय जायोमोन आरोना नोंथां नाथाय दानियावथ' जोंहा दिङा होननानै बुङोब्ला जोंहा शिब बायदिसिना एकदम गिदिर गिदिर जेरावहाय जोंहा लाख लाख एबा हाजार हाजार जोंहा मानसिफोर गाखोनो हायो
औ औ नंगौ नंगौ
बिदिनो जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय एबा जोंनिया हादोरनिफ्राय गुबुन हादोरसिम जोंहा दासिम दावबायनो हानाय खाबुआ फैबाय आरो ना नोंथां नाथाय जोंहा गोदो नायनानै थांबा जोंहा गामि थाखाय जोंहा गोजान गोजान लामा हाजो हालाम फिसा बानो गोनां जायोमोन नाथाय गोबां खस्थ' जायोमोन आरोना नोंथां‌ जोंहा दैमा मोनसे बारनो थाखाय जोंहा खननै खनथाम मानसि रोगानाय गिदिंबाय थानाय जोंहा आरो गोजान गोजान लामा हान्थिनो थाखाय गोदो खैलानि ट्रेनफोरा बेफोरबो बिराद उनावसो फैदों होनजायो आरो ना नोंथां एसे लहारिफोरनि जोंहा आगजुखौ दिहुननो हानाय समनिफ्रायसो बेफोर जादों गोदो थार होनोबाथ' जोंहा बिदि गराइ गारै मोसौ सौगारिफोरखौनो होननांसिगोन ना नोंथां हान्थिनो थाखायबो गोदो जोंहा लहा हान्थिनो थाखायबो जोंहा गोदो लहा हारिनि जेबो खाबु गैयामोन लामा आरि गोजान गोजान लामा हान्थिनो थाखायबो जोंहा खाबु गैयामोन बिदिनोसै आरोना नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा आंनिसिम फंनैसो फोरमायरफिननो हागोन नामा नों
औ हाबाय जोंहाथ' मा बुंनांगौ नोंथाङा गासिखौबोनो बुंबो थुखाबाय आंबो बिनि गेजेराव फंनैसो बुंसै ओरैनो औ जाहाथ' हान्था मेला होनोबाथ' जोंहा गोबां सोलायनायखौ फैदों मानो होनोबा जों गोदोनि समावहाय बांसिन मा मोसौ मैसो गारिजोंसो माने गोजान गोजान हान्थि फनाय जायोमोन आरो बिसोरो हान्थिबाबो माने सानसेनि गेजेरावनो सौहैनो हायामोन आरो नाथाय जोंहा दानि जौगानाय मुगा एबा गोनोखो लियाव जोंहा माने हान्था मेलानि बेलायावहाय गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो बाहागो राननाय बायदिसो नुनो मोनदों आरो हाजों खारग्राया बेलेग दैजों खारग्रा बेले आरो अख्रांजों खारग्राया बेलेग आरो गोदोनि समावथ' जों मा बांसिन हुखांजों खारग्रा आरो दैजों खारग्राखौ मोननो हायामोन आरो बांसिनना हानि खारग्राखौल' माने थाब दिहुननो हादों आरो नाथाय अख्रांजों खारग्राखौ उननि समावसो दिहुननो हादों आरो जोंहा मा अख्रांजों खारग्राखौ दिहुननायनि जाउनावहाय जोंहा गोबां मुलाम्फा जादों आरो हान्था मेलानि बेलायावहाय मानो होननो बुङोब्ला जोंहा मा हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादराव सानसेनि गेजेरावनो मा गोरलैयै थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जोंहा मा अख्रांजों हान्थि जायखौ जों बिरखं बुङो बेखौहाय माने गोनोखोआरि मुगाजों माने दिहुननायनि थाखाय जोंहा मा गोबां गोग्गानाय मोनदों आरो आरो बेबायदिनो जोंहा दैनि बेलायावबो जोंहा गोदोनि समाव नावफोरा दंमोन थिग बेबायदिनो जोंहा दानि जुग ब माने गिदिर गिदिर जाहाजा गैयामोन आरो बेबायदिनो माने आथिखाल मुगायाव गोबां जौगासारदों आरो हान्था मेलानि बेलायावाय बिदिब्ला नोंथाङां आं जोंहाथ' समाबो जाबाय दोन्थ'लायनोसै नोंथां